औ खोना-खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन ना नामा
आंथ जेबो मावाखै आङो जनानैसो ओरैनो बार जाग्लांबाय दं नोंथां।
औ औ औ नोंथांजों आङो फंनैसो ओ जोंनि आबाद मावनाय जिहे जोङो जिखौ जानानै थांनानै थायो जिखौ जोङो जायो आदार हिसाबै जों बिनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो ओ खोन दा लांनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम दङोब्ला खोनासं लांदो होमबा नोंथां नोथांङा खोनासंलांदो औ जोंना आबाद मावनाय होनोब्ला ओ जोंना आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो ओ गोदोनि गोदोनि समफोरखौ जोङो नायहरोब्ला आबाद मावनाय बेलायाव ओ जोंना माने बर सुबुंफोरा ओ हाग्रा बारि एबा अरनबारि दानस्रांनानै जोंना बेफ ओ बेफोर जायगायावनो जोंना बर सुबुंफोरा ओ ओ बेफोरखौ सावस्रांनानै हाग्रा फोरखौ बिथांमोना आबाद मावनानै रायजो जाबोदोंमोन आरो गोदोनिखौ नायोब्ला बिदिनो बर सुबुंफोरा मा होनो बै समाव आबाद मावनो थाखाय जों बिसोरो जेबो बायदि मुलि एबा बायदिखौ ओ मुल लि हासार बायदिखौ बिसोरो ओ बाहायनो मोनाखैमोन एबा बाहायनो रोङामोन आरो बिथांमोना गोद जोंनि बर ओ सुबुंमोना सुबुंफोरा नाथाय जोङो ओ दानि जुगनि एबा दानि मुगानि जोङो सोलिबाय थानाय ओ सुबुंफोरखौ एबा आबादारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो गोबां रोखोम रोखोमनि हासार मुलि बायदि खौ जोङो बाहायनो नुनो मोनो। आरो ओ दा आबादनि सायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दा गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ ओ माइ आबा आबाद बेसर आबाद जिंखा पथल काख्रेल बायदि आलु बेफोर मैगंफोरखौ जोङो बांसिनानो गायनायखौ नुनो मोनो आरो। हाथाय बाजारफोराव जोङो फानहैनायखौ नुनो मोनो बांसिनै औ। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो माबोरै मावो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोङो माइ खौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माबा मोनसे माइ जोलैनो थाखाय जोङो मोजां माइखौ साइ खना दोनग्रोनानै लाग्रोनांगो जोङो गिबियावनो ओ बेनि उनाव जोङो माइखौ जोलैनि था जोङो दोननाय माइज्लि जिखौ जोङ बुङो माइ बेखौ जोङो दोननांगोन औ बेनि उनाव जोङो ओ बोथोर मोनफैब्ला जेनेबा बोथोरा मोनफैब्ला बेनि उनाव जोङो बेखौ दखरसे हायाव ओ दखरसे दाउ एबा मोसौ ओ मोसौ एबा मन नांगोलजों हालेवनानै हाखौ ओ गुरै खालामबाय ओ बिनि उनाव जोङो दै सोबाय बिनि उनाव जोङो बेखौ माइजलिखौ जोलैनो दोननाय माइज्लिखौ जोङो ओ बेयाव गार जानानै होबाय उनाव ओ औ गास्रा होखांनायनि उनाव जोङो फिन उनाव जेब्ला माइखौ जोङो ओ फोनानै माइआ बेगरनिफ्राय मा नो बिलाइ महर लायो एब्ला खोथिया महर लायो अब्ला जोङो बेखौ ओ एवनानै ओ गुबुन दा से जायगायाव हाल ओ मोसौजों जोङो नांगोलजों जोङो हालेवनानै गुबुन मोनसे जायगायाव जोङो गायहैनाय जायो आरो ओ गायहै जानायनि उनाव जोंना ओ गोबाव सम थानायनि उनाव जोङो ओ गोबाव सम थाहैबा- थानायनि उनाव बेयो जिखौ जोङो खो थियाखौ गायदोंमोन बियो देरनानै बियो ओ माइ माइ आबाद एबा माइ फिथाइ महर लायोब्ला बियो गोमो गोमो एबा गोमोन जायोब्ला जों बिखौ खास इदों हानानै खासिजों जों हाना नै बेखौ ओ नआव लाबोनाय जायो ओ नआव लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोसौ मोसौजों जों बेखौ मारा होननानै बुंनाय जायो जिखौ जोङो बेगरखौ ओ एक्सट्रा ओ आलादा खालामनो थाखाय जोङो ओ मोसौनि हेफाजाबबो लानो गोनां जायो दा जोंना मोसौआ ओ बेखौ गाग्लि गाग्लि थाबायथिंनानै बेगरफोरा सिरियोब्ला बेनो जोंनि माइ आबाद मावनाय बेखौनो माइ आबाद बुंनाय जायो बेखौनो जोङो माइ माइ जे खौ जोङो जानानै थांनानै दङ। दा नोंथाङा एसेबाबो बुजि मोनबाय जानांगौ माइखौ माबायदि गायो आंनिफ्राय। औ दा नोंथाङा ओ ओ ओ बेसरखौ बेसरनियाथ' जोंनिफ्रा ओ जोंनो थाव थाव गुबै जिखौ जों बानायो ओ बेनि फारसे नों मिनथिगौब्ला माबायदि गायो, माबायदि थाव जायो बे खौ नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमाय
औ नंगौ। ओम ओरैनोथ' ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेसर बेसर दा जोङो ओ नोंगौ ओ गायनाय जायो जोङो जे ब्ला ओम जोङो मेसें बोथोर जायो अब्ला जों बेफोरखौ गायनाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेसरखौ जोङो सेवा ओम बेसर मोनसे खौ गायनाय जायो। ओमफ्राय लाइ बेसरबो मोननाय जायो ओमफ्राय आरो जोङो बेवहाय बेसर गाहामबो मोननाय जायो। जों बेखौ ओ हालेवनानै आरिनानै जों होनाय जायो नोङो गोसोबायदि हालेवनो हागोन नोङो फै ओइ ओ एवो नोङो सैसि बेजोंबो एवनो हागोन सैनैजों बो ओ एवनानै फोनो हागोन। सैथामजोंबो एवनानै फोनो ओमफ्राय बि उनावहाय जो बा जोङो बेहाय जेब्ला फोगोन फोयिनि सिगां जोङो बेहाय गोबां हासार फोर ओ सार गोनां जायो जायनि जाउनाव जों जेसेबां ओ हासार सारनो हायो एसेबांसो जोंनि बे बेसर आबाद जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ बिदिनो हासार सारखांनायनि उनावहाय जोङो बेस फोरखौबो जोङो सारनानै उनावहाय आरो खनसेबाव जोङो बेहाय मोजाङै हालेवनानै जों बेखौ दोननो हायो आरो ओमफ्राय जेब्ला जोंहा ओ रज गोन अब्ला बेहाय जोङो मो मोजाङैनो जोङो बेहाय मुलिफोर सारफिननो हायो थाय जेब्ला आरो जायो बि बिबार महर लायो अब्ला जों आरो बिबारनिबो होनो हायो आरो हा ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेसरखौ जेब्ला ओ देरगोन अब्ला जोङो मोजाङैनो बेखौ ओ फिथाइफोर रायोब्ला आरिबो रायोबा जों खौ मोजां होनानै ओ फुनानै माने जोंङो ओ साननै सान थामसो दोननानै जोङो माराफोर नानो हायो आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथां ओरैनो बो आङो एसे फोरमायनानै हो जेरै जोङो बांसिन हाबाफोरखौ मा माखौ जोङो बरफोरा गायनाय जायो एसे नोंथांङा खोनथागोन नामा
औ दा जोंना बुंनो थाङोब्ला थ ओ बां सिन आबाद मावनाया जाहैबाय जोंना ओ जोंना बेयो पटल काख्रेल जिंखा बेखौ जोंनो ओ हाथाय बाजारफोराव दानि जुगाव बांसिन नुनो मोननाय जायो फानफैनायखौ दा आङो बे बेखौ मारै गायो मारै जायो बेनि फारसे आङो एसे बुंना होनोसै नोंथांनो नोंथाङा खोनासंलांदो औ दा जोंना बुंनो थाङोब्ला पटल काख्रेल आरो जिंखा बेसोर मोनथाम फिथाइआ गासैबो एखे रोखोमनि फिथाइ बायदियानो मानो होनबा बिसोरनि बिफाङा मानलाग्रा मानलाग्रा बिफां गोजा बिनि थाखाय जोंना बेखौ गायनो थाखाय गिबियावनो औवाखौ खुन्था गायनानै ओ बिनिफ्राय बेखौ ओ बिनि थाखाय ओ जि बेरा एबा सायला बुङो बेखौ बेखौ ओ बेखौ जों बानायग्रोना लानांगौ गोन औवाखौ हासनानै गायनानै बिखौ ओरै बिनि थाखाय ओ जाय नि थाखाय जोङो बिलाइफोर फोरा ओ बिनि दालायफोरा मानला लांनो हायो बिनि थाखाय जों बेयाव गिबियावनो औवा गायना लाग्रो नांगोन बेनि उनाव जोङो बिनि बेदरफोरखौ जिहेथु गायना दोनो गायनानै ओ बि खौ गुदियाव गायनानै बेखौ खौ मोजाङै जोथोन लानांगोन ओ जोथोन लानायाव जोंना बेयाव हाग्राफोरखौ फुना होनांगोन बेयाव हासार होनांगोन मुलि होनांगोन बेबायदिबासो बेफोर फिथाइफोरा मोजाङै मोजां थायनानै ओ जोङो मोजां आबाद मावनायनि फिथाइखौ मोनगोन आरो दा बेनि उनाव गायनायनि उनाव बेयाव ओ दिरुं दिरुं फोरखौ ओ ओरै ओ होना होनांगोन जाहाथे बेयाव मानला लांनो हायो गोजौसिम गोजौनि बेरासिम बिनि थाखाय बेयाव दिरुं होनांगोन ओ बिनि उनावसो बियो लासै लासै देरलांनानै ओ मानला लां नानै बेयाव फिथाइ थनाय जागोन बेनि उनाव जोङो बे फिथाइखौ ओ जानो हासिगोन ओ बेखौ जोङो फाननोबो हासिगोन आरो दा नोंथाङाथ एसे बुजिबाय जानांगौ
औ बुजिबाय नंगौ औ
दा नोथां थाङा ओ आंनो मोनसे ओ आलु जिखौ जोङो जायो जि आलुआ जेजोंबो गासै मैगंफोरजोंनो मिलायो बेनि बागै एसे माबायदि गायो? बेखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ ओ नोंथां ओ नों रावखौ बारा मोजां खोना फैयाखै अनानै खनसे सोन फिनना होगोन नामा नोंथाङा मा सोंदों आंनि सायाव औ औ दे बुं
औ ओ जिखौ जोङो आलु आलुखौ जोंङो जायो। बे आलुआ गासैबो मैगंफोरजोंनो मिलाय फायो एबासओस सरजाबफायो। बेखौ माबोरैहाय गायो नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन नोंथां। ओ जोङो आलु होनोब्लाथ जोङो ओ बांसिन। नानै मेसिं बोथोराव गायनाय जायो ओ बिनि उनावहाय जोङो बे आलुखौ जोङो नोङो आलुवबो गोबां ओ जातनि दङ जेरै ओ आलु गुफुर आलो गोजा बेबायदिनो ओं गोबां थायो आरो गोबां नामफोर थायो ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ गायनो थाख खाय जोङो मोजाङै ओ बालाबारियावबो गायनो हायो। जोङो माने लाफा लाय जि हा गुरैफोराव गायोब्ला जों माने ओ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गायोब्ला बेखौ मोजाङै जोङो ओ गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै हा होना होनांगोन। जिगाब होना होनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बियो ओ खिलिगोन। अब्ला जों बिफ्राव ओ ओरैनो ब्लाइकनि जोङो मुलिफोरबो होनो हायो बा जोङो एम्फौफोरनिबो थायो जाहाथे बे ओ जोङो बिफांखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो मुलिफोरबो बाहायनाय जायो आरो। गोदोनियाथ' गोदोनि समावथ' जोङो बांसिनानो फ्रायानो आलुफोर गायोब्लाबो जों जेबो मुलि मुलिफोर होनाय जा जायामोन नाथाय दानि जुगाव मुलि होआबानो जेरै ओ बिफांफोरा मोजां जाला जेब्ला ओदिनो ओ बेद मोजां जाला जायो जेला बेनिखायनो जोङो बांसिन जोङो मुलिफोरखौ ओमफ्राय बेबायदिनो ओ गायनायनि मडेलफोराथ' बा आयदाफोराथ' गोबां दं नोंथां ओमफ्राय आं नोंथांनो बेखिनिखौनो खोन्थानो‌ नोंथांनिसिम ओमफ्राय होमबा नोंथांनिसिम आं बे खिनिखौनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? ओ दिनैनि दा फिथाइ सामथायनि बा जानाय लोंनायनि बागै रायलायनायखौ
औ नोंथांजों रायज्लाय ना गोजोननाय थाबाय औ एसेनोसै।